अ खोनादोंोना औ मा खालामगासिगोन नोंथां दासान्दिलाय
अ नोंथां आंथ' दासान्दिथ' गायनाय फुनाया एसे एसे बावैसो जोबनानै थांबाय नोंथां ओरैनो दाथ' फ्रिसो नोंथां ओरनो गोदावलाबायनाय बेरायथिंलाबायनाय ओरैनो दसेबो जिरायनाय बिदि आरोना नोंथां औ
ओमफ्राय खबरफ्रा बोरै नोंथां
खबर खबराथ' नोंथां मोजाङानो दाथ' गायनाय फुनाय जोबबाय ओरैनो जेरायग्लां बेरायग्लांदों बिदिनोसै आरो ना नोंथां
अ ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्राथ' जाखांबाय नोंथां
जानाय लोंनायाथ' जाखांबाय औ नोंथां सानसुनिखौलाय
अ मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां
ओंखिआ' दिनै खोब बाख्नायनांगोनसै नोंथां माबासोममोन मा होनो मैसो माबा लाबोदोंमोन मैसो बिबुजों माबायावसोमोन नोंथां मा होनो बेखौ दा
अ गोथौआनो माथो नोंथां बबेनिफ्राय मोनबोखो मैसो बिबौखौलाय नों थां नोंलाय
थि जाहैबाय अरुणाचलनियाबो लाबोयो जोंहा आसाम निफ्रायबो लाङो जोंहा ओइ राजासकर खाथिनि राजासकर बाजारावनो जोंहा मोननाय जायो आरो ना नथ औ
होमबाथ' नोगोद जाबाय नोंथां नोङो
औ नोंथाङा मैसोआ एसे बोरायनाय होनना खोादोंमोन अरस्लायनाय आयो होबाय आं दिनै रओरै जेथलायनाय मोस बैसोरनि गरसिनाया औ
औ ओमफ्राय ओरैनो बोरै बोथोरफ्रालाय नोंसिनिथिंलाय
दाब बोथोराथ' नोंथां बुंनाङालै अखायाथ' जि मोजाङैनो हाना होदों ओमफ्राय आं खिन्थु आं गनायाव खिन्थु बारा फाखैमोन दे नोंथां खोब खस्थ' होदों आंर नोंथां बोथोरा बा हन्दा सन्दा जगार खालाम मासो गायनानै दां नोंथां
अ होमबाथ' खरसाया गोबां थांबाय जानो हागौ नोंथां
औ नोंथां आं बोथोरनि माबायाव थगायनायाव आं गायजोबनो मोजाङै माबो हायासै आरोना नोंथां हन्दा सनन्द एसे थोब्लेब माबे जिं गनांबाय आरो ना नों
औ औ औ नंगौं बिदिनोसै जोंथिंबो बोथोरा एकदम माने
औ
थगायनाय बायदि जाबाय आरो गोबां सानदुं दुंगासिनो माथो आ आथिखालाव सान्दुुंआवबो ओंखारनो हलालै नोंथां खामथाब जोब थारो औ
दाथ' मिथिसयै एसे एनै हागासिनो दं खिन्थु आं लायनाय समाव मा जाख आं सेरनां
अ बिदिसो जादों आर ना होनोमबा ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां
औ नोंथां आंथ' फ्रियानो दं नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ नोंथां सावरायनो हागोन दे औ
अ बिदिबब्ला नोंथाङा सोलोंथाइनि सायाव गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइनि सायाव माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां
अ नोंथां आं हागोन आं फोरमायद नोंथांनो आं जा हायो
औ दे फोरमायलां
औ नोंथां। औ नोंथांमोनाबो मिथिखायो जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना माबायदि फरायबोनाय एसे एनैखौ आंबाबो खोन्थालांनि नोंथां।
औ।
अ जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइनि गेजेराव जोंहा गोबां फाराग थिफोरखौ जों नुनो मोनो माखासे गोदोनि सोलोंथाइफोरा दानि सोलोंथाइजों जोंहा जेबो सुखौनो मोननो मोना मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि सोलोंथाइया जाहैबाय जोंहा सरासनस्रा दंफां सिं एबा बबेबा दंफां सायाफोराव फोरोंनायजों दानि जोंनि फार्स्ट क्लास एबा ए आइ फोरनि फोरोंनाय आरो जोंनि फार्स्ट क्लास मास्टारफोरनि फोरोंनायजों जोंहा जेबो जेबो फाराग एबा सुलुखौनो मोना गोदोनिया मानो होनोबा जोंनि दानि फोरोंगिरिफ्रा खोब गावसोरबो मोजां फोरोंनाय आरो गावनि स्टुडेन्ट फोर खौबो मोजां फोरोंनो हानाय जोंहा गोहोखौ जोंहा नुनो मोनो बेहा खोब गोदोनिफ्राय आरो दानि फोरोंगिरिफोरनाव जाहा खोब जोबोद फारागबो दङ मानो होनोब्ला दो गोदोनि फोरोंगिरिया जोंनिया सरासनस्रास गावसोरो ओरैनो गावसोरनि जा रोंगौथि दं एबा गावसोर एसे एनै आखर रोंनायजोंसो जोंहा खोब गथ'फोरखौ एसे एनै बाख्नायनो हागोन खोमा होननानै एबा माबा मोनसे जिराद एबा इयुनाव माबा मोनसे जाहैनो हागोन खोमा बि फोर फोथायनानै जोंहा गावसोर जा हायो बेखौ फोरोङोमोन नाथाय दानि जुगाव बिदि नंलिया मुगानि उनाव मुगा सोलायबोदों आरो सोलोंनायफोरनि अनजिमायाबो बारायबोदों। बिनि लोगोसे सोरबा रोंगौथि गोनां जाबोदों आरो सोरबायाथ' थादों बिदिनो आरो बिदिनो जोंहा दावगायै दावगायै जोंहा दानि सम सफैबाय आरो दानि जुगावथ' मा बुंनो नों थां जोंहा दानि जुगाव जोंहा फावथेन गंसे नांलाया आरो बहिखौनो नांलायबावासो होनजायो नोंथां दानि जुगाव जोंहा मानो होनोब्ला जोंहा दानि जुगाव जों आयजोबनो हायो नोंथां कम्पिउटार सम्पिउटाराव जों लोगो लोगो पि डि एफ मानि पि डि एफ नांगौ मानि पि डि एफ नाङा जों नाङैनिफ्राय बांसिनखौनो जों नांगौनिफ्राय बांसिनखौनो जों मोनजोबो आरोना नोंथां इन्टारनेटनियाव। दानि जुगनियाव औ नाथाय गोदोनि जुगाव बिदि नङामोन जोंहा इन्टारनेटबो गैयामोन गोदोनि दिनाव। मानो होनोब्ला गोदो दिनाव जोंहा थाब्लाबो जोंहा बबेबा मोनसे जायगा दाबसेयाव जोंहा टेलिफनफोरखौ जों गंसे नुनो मोनोमोन। बे टेलिफन गंसेजोंनो जोंहा बयबो रायलाय लायनांगौ जायोमोन फैसा एफा एनै थाइसे थाइनै जा हायो बेफोरखौ होलायनानै माने समजों समनि सायाव दिपेन्ड खालामोमोन आरोना नोंथां बिसोर बिसिबां सम रायलायगोन बेनि बागै आरोना नोंथां। नाथाय दानि जुगावथ' बिदिनो नंलिया जोंहा फरायनाय दावगाबोबाय आरो जाय जाय रोंगौथि बारा जादों बेफोरो माबा मोनसे दिहुननो हानाय गोहोआ जायनाव दं बेफोरो दिहुनदों जों दा सालायनो हानाय मबाइल फनफोर बेफोरखौबो जास रोंगौथि दं बेफोरनो दिरुनदों आर रो जों दा दानि जुगाव दावगाबोबाय थानाय मुगा बेफोरो बयबो रोंगौथि गोनां सुबुङानो दानि जुगनि मुगाफोरखौ सोलायलांगासिनो दं आरोना नोंथां। औ नोंथां नाथाय नोंथां गोदोनि बादि गोग्लैसोना थानाय सोलोंथाइ बा जों दानि जुगावबो जों बिदि सोलोंथाइफोरखौ जों नुनो मोननाय जानाय नङामोन औ औ नाथ थाय नाथाय खोब मोजांनि बाथ्रा दानि जुगसिमाव जोंहा सोलोङै सोलोङै सोलोंबोनो हाबाय
औ औ।
आरो सोलायलां सोलायलांबावगोनखौ आंथ' आसा खालामो आरोना नोंथां।
औ।
औ नोंथां आरो माथो बुंबावनो नोंथां गोदोनि सोलोंनायफ्राथ' बिदिनोसै जोंहा गंफा गंनै फरायसालिफोरा थायोब्लाबो जोंहा खोब गोजानावसो थायोमोन गामि दरबा दरब्रै गाहाम बारनानै जोंहा गंसे फरायसालि थायोमोन नोंथां टाउन गंसेयाव जोंहा गंसे फरायसालिखौ नुनो मोनोमोन। जोंहा कलेजफोर फरायनोबाबो जोंहा बबेबा सोहोराव थायानोमोन होनजायो जोंहाबो जोंनि सोहोरावनो गोबां गोबाव समनि उनावसो जोंहा जोंनि कलेजफोरखौ नुनो गौ मोनदों आरोना नोंथां जोंबो फरायबोनो मोनबोदों बेफोर कलेजफोराव खोब आंनि एसे एनै सिनियरफ्राथ' मोनाखैनो नोंथां फरायनोनो कलेजफोरखौनो। खोब गैयैनि जाउनाव बिसोरो गावनि फरायनायखौ बिदिनो माबाफोरावनो गारनो गोनां जादों आरो ना नोंथां क्लास बिदिनो टेन पास खालामबाय मेट्रिक पास खालामबाय बिनि उनाव कलेज फरायनो मोनैयाव कलेज गानो मोनैयाव गैयियाव बिसोरो थानो गोनां जादों आरो ना नोंथां। दाथ' जोंनि समाव खोब खाफाल गोनांनि बाथ्रा जों फरायनो मोनबोदों आरो दा माखासे इउनिभारसिटि लेभेलाव जों फरायगासिनो दं आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां आरो इउनिभारसिटि लेभेल मानो दानि दानि ग माबा इन्टारनेटफोरनि एबा डिजिटेल मुगा जायाखैबाबो खोब जोंहा कलेज लेभेलाव जों मोनजोबो
औ औ औ
कलेज लेभेल मोनफैब्ला जोंहाथ' स्ट्रिमफ्रा सोलायजोबो नोंथां स्ट्रिमा जोंहा गावब गाव गोसो बायदि लानो हायो। कमार्स आरटस औ नाथाय गोदोनि दिनावथ' बिदि नङामोन जोंहा दाइन थाखो जि थाखोफोर फरायलाबायबानो जोंहा गामियारियाव जोंहा मास्टार साख्रिखौ ओरैनो मोनोमोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंसोर नोंथांमोननि गामियावबो सिगां आं थाहैनायाव खोनानो मोनदोंमोन। नैबे सासे बिथाङा जि थाखोआवनो मास्टार साख्रिखौ मोन्दों होननायखौ खोनानो मोनदोंमोन आं नोंथां।
औ नंगौ नंगौ बिदिब्ला नोंथाङा आं फंनैसो बुंसैलाय नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे औ बुंबाय दे।
बेनोथ' मिथिखायो गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइ राहानि बेलायाव माने आरो मेगनजोंबो नुखादों नोंथां गोदोनि समावहाय जोंहा माने सोलोंथाइनि हारा माने गोबां खम मोन आरो सोलोंथाइ लानाय सुबुंफ्रा। मानो होनोब्ला गोदोनि सुबुंफ्रा माने जोंहा बांद्राय फरायामोन आरो। बिसोरो बांसिन मा खामानि दामानि मावनानै माने जायोमोन आरो आरो बिमा बिफायाबो माने खामानि दामानिफ्रावसो माने थुसोमोमोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायावथ' बेफोरबायदि खामानि दामानि मावसोमबाय थानायजों जोंहा जालिया मानो होनोब्ला आथिखाल मुगाया जौगानाय मुगा बे मुगायाव जायहा फो फरायनाय दं लिरनाय दं बिसोरसो माने मान मोननो हायो आरो। गोदोनि समावथ' जोंना बांसिन सुबुंफोरा ग' गथ'फोरानो जा गिदिरानो जा सावरि बायदिसिना बिदिनो सावरि बादालि जानासो माने सम थांहोयोमोन आरो आरो गो गोदोहाय माने बिमा बिफाया गथ'फोरखौ फरायसालियाव थिनहरालासिनो बिसोरो मा दाहोना रुवाथि दोनहरनानैसो बिसोरो माने जायोमोन आरो मानो होनोब्ला गोदोनि समावहाय गोबां गोग्लैसोनायमोन आरो। नाथाय जोंहा आथिखाल मुगायावथ' जोंहा दाहोना रुवाथिखौबो मोननो थांला आरो आथिखाल मुगानि बिमा बिफाया माने गथ'फोरखौ माने दाहोना रुवाथिखौबो। दोनला आरो गोबां सोलायबाय मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव बांसिनानो बिमा बिफाया गथ'फोरखौ फरायनो थिनो एबा लिरनो थिनो आरो फरायनो लिरनो थाखायनो बिसोरो माने गथ'फोरखौ खौहाय फरायसालियाव थिनहरो आरो आरो जोंहा आथिखाल मुगायावहाय माने फरायसालिफ्राबो गोबां खाथि खाथि जानो हमबाय बिनिखायनो माने फरायसालिफोरावहाय फरायसा फोराबो थांनो हमो आरो। नाथाय गोदोनि समावहाय जोंहा मा फरायसाफोरा फरायसालियाव थाङामोन आरो। बिसोरो बेबायदिनो खामानि दामानि मावनानैनो माने बोरायलाङोमोन आरो। ओमफ्राय जिउ खुंनायाव माने गोबां खस्थ' मोनहैयोमोन आरो नाथाय आथिखाल दानि सुबुं माहारिफ्रा फरायनायनि जाहोनावनो माने गोबां माने गावखौनो जौगाखांनो हादों आरो सोलोंथाइ बिथिंनि थाखायनो सोलोंथाइ बिथिं ना माबोरै जौगादों होनबा आथिखाल मुगायाव जोंहा मा माखासे मा होनो फरायसा मा होनो माखासे गोबां फोरोंगिरिफ्रा फोरबो ओंखारनो हमबाय आरो आथिखालनि मुगायाव आरो जोंहा बिजाबफोरखौबो माने नांगौ बायदि मोनबाय आरो आरो आथिखाल मुगानि फोरोंगिरिफ्रा माने गोबां रोंगौथि गोनां आरो बिसोरो माने एसे एसेल' फरायनाय नङा आरो। नाथाय गोदोनि समनि माने फोरोंगिरिफ्राथ' बांद्राय रोंगौथि गैयामोन नालाय बिनिखायनो माने फरायसाफोराबो माने बांद्राय गोरों जायामोन आरो माने गोबां माने गाहाय थाखोनि जायोमोन आरो। आथिखाल मुगानिया। माने गोबां गोजौ थाखोनि जाबाय आरो बिसोरो मान सोलोंथ लानोबो हादराव थांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो आथिखाल मुगानि बिदिब्ला नोंथां जों समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नोंथां औ।